नोंथां ओ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां
औ दङ आं ओरैनो
नोंथांजों आङो दैबाना नि दाथ' दैबाना जादों ना दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना नोंथां
दङ दङ नोंथां सम दङ दे अब्ला नोंथाङानो जुरिजेनदो बा बुंग्रोदो दैबानानि सोमोन्दै मोजां जोबोद मोजां दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो नागिरदों दे अब्ला नोंथाङानो बुंग्रो दैबानानि सोमोन्दै
औ दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरबो जाहैबाय नालाय नोंथां अखा - अखा बांखाया दैलि हाबाय सानफ्रोमबो जोंनि जोंनाव अखा हाबाय दाना अखा हानायनि जाहोना मानि थाखाय जादों जायनि थाखाय मानि थाखाय जोंनि अखा हादों बेफोरनिबो दं गोबां जाहोन दङ दा जोंहा अखा अखाया गोबां हानायनि जाहोनाव जोंहा दै बाना जाबाय हाजो- हाजो हाजोफोरनिफ्राय जोंहा दै बानाया दैया लोब लोब फैबाय दै फैनानै जोंनि आसामाव एबा जोंनि बुहुमाव जोंनि एरियायाव फैनानै गोबां दैबाना फैनानै जोंहा दिनै गोबां खहा जाबाय दालां आरिबायायबाय सोरहाबा न' न' न' लोमजाबाय जेरावाबबो दैबाना जाबाय जायनि जाहोनाव जोंहा थानो थाखाय राहा गैला जायनि थाखाय जोंहा थानो थाखाय राहा गैयि जालांबाय दै लोंनाय दै मोजां गैला बेफोरनि बेफोरनि गोबां जाहोनाव दायो जों दै बानायनि सायाव भुगिनानै दङ नोंथां दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथाङा दैबानानि सायाव एबा जायफोरा दैबाना जानानै खहा जा जादों बेफोरखौ हेफाजाब होनो सानो ना साना दा नोंथाङा फंनैसो बेयाव फोरमाय हरनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन नोंथांनि बेफोरबायदि दैबानानि खहा जानायखौ आङो एसेब्लाबो बुंगोन नोंथां सापस जों मिथिखागौ दैबाना होननानै बुङोब्ला मा दै देरनाय दैबाना जायोब्लाथ' मा जोंनि गासैबो थाग्रा जाग्रा लामा जेबो गासिबो जोंहा मा जेरावबो भुगिनांगौ गोनां जायो। जेर'खम जोङो दै बानाया मानि थाख जायो होनोब्ला गोबां गोबां अखा हायोब्ला बांद्राय अखा हायोब्ला बे दैमा दैसाया लोमसावनानै हायो ओरै जोंनि न' बां बारि बागान गासिबो सिलिंखार खालाम-खालामलांजोबो नोंथां। दैबाना थिग बे बिदिखायनो जोङो दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो मा गिबियावनो दैनि थांग्रा लामा नांग्रोगोन दै ज'गायग्रा जायगा दै थांग्रा नालाफोर जावनां होनांगोन नङाब्ला बिसोरखौ लाम बिसोरखौ जों बानायना होयाबा दैया लामा गैयाब्ला जोंनिनो खहा खालामना होलांगोन जेर'खम जोंनि बारि बागान न' बांजोंनो बिसोरो सोरखिलांगोन नो नंगौना नोंथां दा दैबानानि खहा होनबाथ' थिखायो नोंथां दैबाना जायोब्ला अनेक जोंनिनो थांना थानाय जिउआवहाय गोबां खहा जायो साफस हमनानै ला दैबाना दैबानाया जोंनि
ओ बारि बागान आबाद गासिबो सिलिंखार खालामजोबो। दैबानाखौ मा जोंनो ओ अखमबा समाव नांगौ आरो अखमबा समावहाय मा नांगौबाबो मा जोंनि बेलायावहाय गोबां खहा खालामलाङो बे जोंनि सुबुं माहारिनि थाख दा बिराद दुखुनांथाव। माबा खारन जानानै फैयो दै बानाया सापस दै बानाया खहा खालाम लाङो जोंनि आबादथिलि न बां थाग्रा लामा जाग्रा स्कुल फरायसालि गासिबो बायदि बायदियावनो जों खहा जालाङो।
औ।
दैबाना दैबानाया जों बो जोंनि सुबुं माहारिनि थांना थानायाव बेराम आजार फैयो। जेरै गेसाव गोफोन‌ खौ लोमबोबाय गेसाव गोफोननिफ्राय लोमबोनानै मा ओरै जोंनि मानसिफोरनि आथिं आला मोदोम माला जोङो बिनिफ्रायनो बे दैयाव गासोमनानै बे दैनिफ्रायनो जों बायदिसि माखासे बेक्टेरियाफोर गाज्रि बुस्थुफोरा हा दैजों ज' जानानै हाबनानै जोंनि आथिंफ्राव मोदोमफ्राव नांबाय दा जों मोजां दैजोंहाय जोङो माबानो मोनला सुनो मोनला बा मोजां जोङो दै लोंनो मोनला बे जों दै लोंग्रानिबो ओ बो माबा जानानै प्रब्लेम जानानै जोङो बे गाज्रि दैजोंनो मिक्स जानानै मा गासिबो गाज्रि बुस्थु बे थेफोरा-फोरा ज' जानानै मा जोंनि सोलेराव हाबो। अब्ला जोंनि सोरियोलाव हाबनानै जोंनि देहाया मा गोग्गो गैयै सान्थि गैयै जायो। बेनिफ्राय जोङो मा गगा मोनना नाय गुजुनाय सोरबा सोरबा बिदिनो उदै गाज्रि जानाय बायदि रोखोमनि बेराम आजारजों भुगिनांनो गोनां जायो नोंथां दैबाना जेब्ला दैबानाया जायो अब्ला अब्ला
दैबानानि होनबाथ' गोबां मानसियानो मिथिखागौ नोंथां। दैबानाया जेरेखम जोंनि साइडआवथ' बां द्राय जाया। खिन्थु दस्रा सादजों साफस हमना ला ओरै दाख्लि जादों हायो सिक्किमाव जादों दाख्लि ओरै दाउखि होननाय जायगायावहाय।
ग।
गासिबो दंस लामा आरो ट्रेननि लामा। गासिखौबो दंस' खालामलांजोबदों। दा थिग बेबायदिनो मा मिथिंगायानो मिथिंगाखौ जायो। थिग बेबायदिनो बे नेम दंखायो। दै बानायाबो मोनसे मिथिंगायारिनि सम्पद। आरो मिथिंगानि नेम खा आरो बिफां-लाइफां, जिब-जुनारफ्राबो मा मिथिंगानिनो सम्फथिखा। दा बेफोरखौ मा गावजों गावनो मा बिसोरखो ओ बादि नांलायनाय बायदि जायो बेफोरखौ मा बुङो नोंथां जोंथ' मानसि हारि जों ओ जेखौहाय लुबैयो जों मोजांखौनो लुबैयो गाज्रिखौथ' लुबैया नोंथां ओ दाथ' दै बानानि बागैथ' आं एसेब्लाबो बुंबाय नोंथां दा अब्ला नोंथाङा आं फंनैसो सोंनि नोंथां ओ जों दैबाना जायोब्ला अब्ला नोंथांमोननि दै जा गायावहाय दैबाना जाफेरबाय नामा? आरो दैबाना जादोंबा नोंथाङा माबायदि भुगिनांनो गोनां जादों आरो दैबानानि थाखाय नोंथाङा मा मा दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथा ङा मा मा राहा लादों? आरो लादोंमोन आरो दैबानानिफ्राय ब जादोंबा बहा थादोंमोन? नोंथां एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ नोंथाङाथ' जोबोर मोजां कुइसन सोंबाय । नोंथांनि बेफोरनि सोंनायनायाव आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों । दै बानायाथ' जोंनि गामियाव एबा जोंनि साइदआव जाफेराखै नाथाय नोंथां जोंनि गामि खाथि-खालायाव जोङो गोबां दैबाना जानाय नुदों बिसोरनि दैबाना जानायखौ नुनानै नाथाय जोंबो गोसोआव गोबां दुखु मोनो। नाथाय बिसोरहा गोबां सम्फथि गोबां हा-हु, दोन-सम्फथि लस जाजादों जायनि थाखाय बिसोरना माइ गायग्रा हायावनो जों इसोरनाव गोबां अन्थाइ बाला दै बानाया लाबोनानै अन्थाइ बाला गारफैबाय जायनि थाखाय माइ माइ गायनो मोनाखै जाय नि थाखाय खिथि-बाथि मावनो मोनाखै जायनि थाखाय बिसोर सुबुङा गोबां लस जाबाय नोंथां। नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां ।
थाखाय बिसोरा जानो थाखाय माइ-माइ-माइरं जा हायावनो माइ माइरं गायनानै मोनजायोमोन नाथाय बे बेयाव दै बानायानो लाबोनो दै बानायानो बुखार नानै नाथाय गोबां गोबां खिथि-बाथि लस खालामबाय जायनि थाखाय बैसोर सुबुंफोरा जानाय लोंनायनि फार-बागै थेग जाबाय रां-रुफानि थाखाय थेग जाबाय बिसोर गुबुनफोरनाव आयथिं हमनांगौ जाबाय जायनि थाखाय बिसोरना मावना जानो थाखायबो हायानो गैलाब्ला अब्ला दै बानायानो बिसोरनि बिसोरनि गुबै जाहोन जाबाय। बे दै बानायानो गुबै जाहोन जानायलाय बिसोरा हाजिरा खामला मावनाय जायाबानो उफाय गैला जायनि थाखाय आरो दै बानायाव बारग'नायनि राहाबो खालामनांगौ जाबाय दै बाना खौ जि-जि दै नालाजों जि दै फैबाय थादोंमोन बेखौ गोजान बेलेग साइडथिं दानखेना हर नो गोनां जाबाय जायनि थाखाय जायनि थाखाय हायाबो गोबां लस जाबाय बेनिखायनो जोंनि जोंनि सुबुंफोराबो गोबां दैबानाजों भुगिनांगौ जाबाय दा जोंनि आसामावबोथ' नोंथाङाबोथ' नुदों जानो हागौ गोबां दैबाना लस जादों नाथाय दैबानानि गेजेरावबो दै बानायावबो गोबां सुबुंनि जिउआबो खहा जादों नङा होनबा नोंथां? औ दाखालिसो बावै नोंथाङानो नुदों जानो हागौ जोंनिखैनो गोबां मानसि गोबां सानै साथाम दै-दै बानायावनो मानसिफोरा गलांनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय जायनि थाखाय सोरबा सोरबाया बिसि-फिसा दं बिसोराबो लस जाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ जायनि थाखाय दै बानाजों बुखारनानै सुबुंफोरना जिउआ खहा जाबाय बिसोरथ' गोबां जिउआनो खहा जाबाय गुबुननाथ' दोन-सम्फथि नाथाय सोरनाबा सोरनाबा सुबुंनिनो जिउआ खहा जाबाय नङा होमबा नों
नोनगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ ।
थाखाय दै बानाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गाज्रि जेंना नङा होमबा नों थां? ओ दै बानाया जोंनि साइदावथ' जा फेराखै बारु जे जायगायाव जादों बे जायगायाव नुदों जोङो मबेलफोरावबो आजिखालि मबेल‌ फोरावबो गोबां नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां? जाय सोरनाबा खायफा सोरनाबा सोरनाबा न' न' बाङानो लोमजोबबाय थानो थाखाय न' गैला थानो थाखाय न' बां गैला, उन्दुनो थाखाय बिसिना गैला, थानो थाखाय मोजां जायगा गैला दै बानायानो फुरा दै बानायानो लोमजोबबाय अब्ला थानो थाखाय जायगायानो गैलाबा मा खालामगोन अब्ला दै बानाया जोंनि थाखाय मोनसे गोबां मोनसे ओरैबादि मोनसे सुथुर जाहैबाय दा। दा जोंबो मालाय मा खालामनो हानो बियो मिथिंगानिनो मोनसे नेयम। खा नङा होमबा नोंथां औ। बे दै बानाया मोनसे सुबुंनि मोनसे गोबां सुथुर जायनि थाखाय फरायसालिफोरावबो उम फरायसालिफोर टाउन सहरफोर बहाबाफोर थांनो थाखाय जोंहा दैबानाखौ बारनो थाखाय नाव नांसिगोन दाना। नावनि थाखायबो नाव मारै बरननो नाथाय फै थाखा फैसानि थाखा फैसानि गोनांथि जाबाय आरो जोंहा फरायसालि फरायफोराव थांनोबो नाथाय गोबां दैबानाजोंनो लामायानो बुखारबायब्ला जों अब्ला मारै थांलाय नोंथां। जायनि थाखाय बेफोर मोनसे गोबां मोनसे गिदिर इसु बियो नङा होमबा नोंथां। बे दाना बे जेंनाखौ जोंङो बेै इसुखौ जों माबोरै सुफुंसारगोन बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुं नो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथांनि बेफोरबायदि सोंनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथाङाबो एसे सिगाङाव बुंलांबाय दैबानानि सोमोन्दै। दैबानानि जेंनानि सोमोन्दै जोबोद मोजां आं मिथिना मोनदों नोंथां। दा जोंहा समनि आंखाल नोंथां अ ब्लाबो आं फंनैसो बुंनोसै दैबानाखौ होबथायनि दारै। दैबानाखौ जोंङो गिबियावनो मा आं होनखादोंमोन सिगाङावनो दैनि थाखाय जोंङो फैग्रा लामा फोर गरखाय जाम्फैफोर फुख्रिफोर जोंङो गिबियावनो बानायना लाग्रोनांगोन। आरो जोंङो बे गिदिर दैमाफोरावहाय जोंङो ओरै बल्दार जाबना होनांगोन। अन्थाइ जाबना होनांगोन जाहाथे दैया ओरै खुर खाया जारै जोंनि ओरै आबादथिलि जोंनि न' बां खौ बिदिनो खहा खालामा आरो जोङो बारनो थाखाय दैबाना जाब्ला बारनो थाखाय जोंङो बिनि थाखाय नावनि बेबस्था खालामनांगोन। जाहाजफोर खालामनांगोन आरो गै थाराबा जोङो मा थालिरनि दिंग्रा होनो जायखौ जोङो थालिरनि नाव। बेखौबो गैथारियाव जों खालामना लानो हागोन नोंथां अब्ला आंङो जोंहा समनिबो आंखाल आंङो बेखिनिखौ नों बुंनानै आङो दोनथ'नाय जा बाय नोंथां आरो आं बुं बुंनानै फोजोबनो हाया जोंनि नांगौ बा जोबा जोंहा समनि आंखाल बे खायनो मा नोंथांखौ आङो उननि माबायावहाय
ओ टपिक गोदान टपिकआवहाय लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद जोबोद गोजोनबाय नोंथां। दा नोंथांनिसिम आंङो रोजा रोजा रा साबायखर थाबाय। दा नोंथाङा मा बुङो?
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर था बाय उननि टपिकखौ उनाव जों लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
दे दे गोजोन्थों नोंथां दे गोजोननाय।